खोनादोंना औ खोनाबाय दे नोंथां बुंलाय
उम। होनब्ला जों जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै ना
औ औ जागोन दे।
जोङो फुं बेला बिदि जायो। जेरै फुङाव सिखारनानै बिदिनो ब्रेकफास्ट बिदिनो सानजौफुआव जानाय आदार। आरो मोनाबिलियाव बिदिनो जानाय आदार अब्ला बे समाव जों दसे सम बिदिनो जानायनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै जों मा मा जायोब्ला जोंनि जिबनखौ बा जोंनि देहा सेरखौ जों थाखद लाखिनो हायो बिनि सोमोन्दै सावराय लायनोसै उम अब्ला बे समाव नोंथाङाबो बुंनो हासिगोन दे बेबायदिनो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै।
औ नोंथां औ। जानाय लोंनाय होनना बुंङोबाथ' नोंथाङानो एसे बुंलांखाबाय होमबा जोंना मा होनो जानाय लोंनाय होनोबा जों सानफ्रामबोनि जिउ जा थानाय बेफोरखौ बुंनो हायो नोंथां मानो होनबा जोंनाया जानाय होनना बुंङोबा माने फुंनि फ्राय लानानै माने जोंना मोनानि मोनासिम बागै जों जानानैनो थांना थानो हायो थांना थागासिनो दं आरो गोदोनिफ्रायनो माने दिनैसिमहालागैबो माने जों जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोंना मैगं थाइगं जे फिथाइ सामथाइ बेफोरनो गोलैसिगोन जोंनियाव माने जोंनि सुबुं माहारिया मा होनो जानाय होनना बुङोबो जोंनि गुबै जानाय आदोरानो जाबाय ओंखाम। ओंखामखौ जों जायो नङा होमबा थां जोंनियाथ' माने बर' सुबुं माहारि हिसाबै जोंनिया माने ओंखामखौनो गुदि होननानै जों बुंनो हायो आरो माने ओंखामनि अनगायैबो जों माने गोबां मैगं थाइगं ओंखामजों लोगोसे जाफायो बेफोर मैगं थाइगंफोरनि बागैनो आं एसे नों बुंनोसै जोंना माने मैंगं थायगंखौ जों खायसे मैगं थाइगंखौ जोङो माने मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो खायसे मैगं थाइगंखौ जोङो मा होनो माबानिफ्राय मोनो आरो माने न'आव गायनायबा
उ
न'निफ्राय फोनाय होननांसिगं बुंनांसिगोन जोङो खायसे खायसे मैगंखौ जों माने न'आवहाय गायनाय जायो आरो खायसे खायसे मैगंखौ जों माने गायालासिनो मिथिंगानिफ्राय रज'नाय बेफोर मैगंखौ जों जानो हायो जेरै- मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौनो बुंनोसै आङो।
द
माना मुनि दिंखिया खिफि बेन्दों। आरो निजाय दङ जा मा होनो जारि मा होनो जारि मैसुम ना माबो होनोमोनलाय अ उसुमै ना मा बेफोरबायदि होनो आरो माने ओं
बेलेग जाबाय जारि आरो
औ सिबुं बेफोरबायदि माने ओनसोल लानानै ओनसोल बेलेग बेलेग होनो नालाय मैगंफोरखौहाय माने सिबुं बेफोरखौबोथ' मिथि आथिंनिफ्राय मोनो आरो मान्दे एलाइसि सिब्रु बेफोरखौ माने जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबो होननानै जों बुंनो हायो आरो माने बेफोरो माने गावनो हारसिंनो रज'खानाय होनना बुंनांगोन जों आरो जोंहा माने अन्थाइ बाजाब मैथा मैथा गोजा मैथा बांगाल मैथा जानो मैथा गोखै बेफोरखौबो जों मोनो आरो दौस्रेम मैगं बेफोरखौथ' मिथिंगानिफ्राय मोननाय नङा होमा नोंथां! माने जों बैफोर मैगंखौ माने जों गाव गावनो बुथुमनानै जानाय जों नुनो मोनदों आरो। दिनैसिमहा जों जानाय खौ जों नुनो मोन आरो बेजों लोगोसेनो जों माहोनो बैफोर मे गंफोर माने जोंनो खायसे जोंनि देहानि थाखाय थाखाय मोजां जोंनि देहाखौ मानिे मोजां खालामो होनना बुंनो हायो आरो औ लोमजानाय साजानाय फोर जायोब्ला बा जोंनि बेरामफोरखौ माने बैफोर मे गं थाइगंफ्रा माने जोंनि देहाखौ थाजिम बा मोजाङाव लाबोयो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। जेरैहाय जारिफोरखौनो होन जारियाहाय माने जोंनि मा होनो खुगानि खुगानि मा खुगायावफोर सिथरफोर जायोब बा औ बेफोरखौ मानि जों जानाय नुनो मोन आरो जोंहा मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मेगं होनबा खेरादा फिनि बेफोरबो माने खेरेदाफिनिबाबो जोंनि थाखाय मुलि महरावबो जों बुंनो हायो आरो आरो जोंहा दंबावोओरै जोग्लावरि जोग्लावरिखौ जों मस्ला महरैबो बुंनो हायो आरो मैगंबो बुंनो हायो जोङो। जेरै-गंगार दुन्दिया बेफोरखौबो जों बुंनो हायो माइ सुन्द्रि बेफोरखौ खौबो जों बुंनो हायो जानाय लोंनायाव जिहेथु जों जानाय लोंनाय सावरायगासिनो दं आरो जोंहा बिदिनो गोबां मैगं दङ जों माने जोंनि दोरोङारि मैगंबो जेरै जों दोरोङारि ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा अनला दाउ उम माहोनो नारजि अमा आरो सबाय साम' बेफोरखौनो जों बुंनो हायो आरो
ए
फोर मैगंआ बेफोर ओंख्रिया जेरै दा जिहेतु जे आइटेकबो मोननो हाबाय जोंनिया माने गोजौ लेभेलाव थांनो हाबाय आरो माने दा बेफोर मैगंखौ बर'नि होननानै सिनायो होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ जेरै नोंथाङ सिब्रबो सिनायगोन ना सिनाया
सिनायो सिनायो। पास मिनिट पास मिनिट र' औ
जेरै सिब्रुखौ सिब्रुजों आलुजों अमा बेदरजों जायोबा जोंहा जोंनि देहानि बिदि सिथर जानाय बा खिथि बेरनायफ्रा जोंहा बेयो ओंखारो होननानै जोंनि औ आबौ आबौनिफ्रायनो जोङो खोनादों आरो आरो बेयो थार खाबो नंङासै दा जोंनि थाखाय माखासे मैगं थाइगङा बा जोंनो जानाय लोंनाया मा खालामो जोंनि देहाखौ खौ मालाबा फाहामो नङासै मोजां खालामो।
आरो जोंहा बिगुरनि बेरामाव मा होनो बिगुरनि बेरामनि थाखाय जोंहा माने निम बिलाइ निम बिलाइफोर माने जोंखौ हेफाजाब होयो आरो नोंथां आरो जों ओं जोंहा आरो गोबां बिदिनो दंबावो मैगं थाइगं जेरै जोंहा मा होनोमोन। बेफोरदि मुलि फ्राबो जाहैबाय जोंना बै बे खानसिंसा खानसिंसायाबोथ' जोंनि थाखाय मुलि नङा होमबा जेरै गन्थंआव थै गयोबा माने बे खानसिन साया ओं औ आरो मानि मुनियाबोथ' जोंना उदैनि थाखायबो मोजां आरो आरो होनो खिफि बेन्दोंआबो उदैनि थाखाय जोंनो मोजां आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो माहोनो गोबां बेफोरबायदिनो मैगं दंबावो आरो जोंहा माने मुलि मुलि महराव मोननाय माने जों मुलिबो होननांगोन आरो ओंख्रिबो जाजायो जिहेतु बेफोरखौ खौ जों बुंनांगोन आरो माने जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्राय माने जोंहा बैफोर मुलिफोरखौ खांनानै मा होनो ओंख्रिफोरखौ मैगंफोरखौ खांनानै जायो बेफोरखौ दिनैसिमबो माने जों बैफोर आबै आबौमोननि बुंनाय रावखौ माने दिनैसिमबो लानानै सोलिबोगासिनो। बिदिनो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ जेरै थालिर मैखुना जोंनि थाखाय मा खालामो। जोंनो मा होयो थालिर मैखुना बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मोनथियो नामा आरो मिथियोब्ला बिदिनो बुंहरनो हागोन औ
औ थालिर मैखुन होननानै बुङोब्ला माने जों माने थालिर मैखुना माने बै बे मा होनो जेनेबा सिटरफोर जाबाय बा गारायफोर जाबाय गारायफोर जानानै औ दाग जायो नालाय माने बैफोरखौ जायोबा माने साफा माने हामो होननानै आं मिथिनो मोनो आरो औ सिकिननि थाखाय मोजां होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। बिनि थाखायनो माने जों बैफोरखौबो माने जों जायोब्ला माने मोजां आरो जिहेतु जों मिथिंगायावनो मोनखायो नालाय माने जों बायनो बायनो नां गोनां जालाया बिनि थाखायनो माने जों मोजां होननानै बुंनो हायो आरो
अब्ला नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो जेरै ओंखामनि बाहेरा आरो ना? नोथाङा मा मा फिथाइ बा मा मा मैगं फोरखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ औ आं मैगं थाइगं होनोब्ला औ मैगं थाइगंखौ होनना बुङोब्ला माने मैगं थाइगंनि बेलायाव आङो माने गोथां मैगंबाबो होनो बिलाइफोर मैगं बेफोरखौ माने जानानै मोजांसिन मोन आरो जेरै लाफा लाइ ओमफ्राय बिदिनो खुदुना बुथुवा ओमफ्राय दाथ' सिबुं दाथ' दैज्लां नालाय सिबुं मोनो नालाय बैफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो मानि जि जि मैगङा गोथां मैगं बिलाइ मैगं बेफोरखौ जानानै गोथावसिन मोनो आरो माने जेरै बै बेफोरबायदि माने लाव लाव ओंख्रि जेरै मा होनो आलु मान बेफोरखौ जानो बाखायो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथाङा जेरै सबायाइ दालि बेफोरखौहाय जानो मोजां मोनखाया आरो आङो माने
उम
ओंखायनो माने आं गोथां मैगं जेरै बेफोर बोथोर लानानै बोथोर जि मैगं मोनो बेफोरखौ
जेरै आलुआथ' कारब'हाइद्रेट थाबाय।
मैगंफोरखौ माने बिलाइफोरखौ जायोबा माने देहाफ्राबो थाजिम जायो होननानै जों बुंनो हायो नोंथां औ नंगौ नोंथां।
फोरखौ जायोबा जोंनि जिबनाव बिदिनो खहा जानायखौसो जों नु मोनो आरो नङासो। आलु बिदिनि बिदिनो फेद मेजेम
आरो जोंहा बिदिनो गोबां।
ए
रख ए फोरमायनादों नामा नोंथाङा मा जानानै मोजां मोनो। मा होनो माबे मैगंखौ बांसिन गोथाव मोनो बेफोरनि सायावहाय
मैगंखौथ' गासिखौबो आं मोजाङानो मोनो हब्लाबो माखासे दं आरो। बि गावनि सइस गेरै आलु
औ नंगौ ने गावनि सयस आरो माने गाव जेखौ जान मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां। औ माने मा होनो रावनिबो रावनिबो माबाया मिलायलाया माने थावनाया माने थावनाया मे माने आलदा आलदा जायो आरो औ गावबागाव गोसो बिदि जाहैबाय आरो जों फिथाइ सामथनि फिथाइ सामथनि बेलबो बिदिनो आरो मान खायसेखौ मोजां मोनाय खौ मोजां मोनाखायस आरो माने गोखै गोखै म फिथाइ सामथाइखौ गोथावसिन मोनो खायसे आरो गोदै।
गो द से गोखा औ जेरै केरेला केरेला खौथ' आं मोजां मोनखाया नालाय जेरै नारजि बर'नि नारजिबाबो आं बेखौसे बारा मोजां मोना नालाय ओंखायनो।
औ माने औ नारजियाबो माने गोखा जायो नालाय माने जाय जानो हायो माने ब इसोर गोथाव मोनो आरो नों मान जाय गोखा ज हायो बे। फोरस माने गोथाव मोनखायो नालाय
गोथाव मोनखायो औ जेरै खारकखद नोंथाङा सिनाया सिनायाब्ला खार'
औ सिनायो नोंथां खारौ खान्नायाथ' माने दा बेबो दैज्लां बोथोरावसो मोनो नालाय माने बेबो दा दैज्लांनि सिजोनावनो मोनखाया माने बेफोरखौबो मिथियो आरो बेफोरबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय होनना बुंनांगोन। मिसिगोन जोङो औ माने बेफोरबो औ गोखा जायो बेबो।
जायोनो
औ नारजिनि गोखाया बेलेग औ बिनि बेलेग जायो आरो।
औ नोंथाङा जानो मोजां मोनो नामा खार' खान्दाय?
ओहो आं जानो मोजां मोना मा होनो नोंथाङा जेरै मा होनो गोखाखौ मोजां मोनाखि। आंबो माने गोखा होननायखौनो जानो मोजां मोनो आरो मानो। गोखानि मादा माने सेलेखा फिथाइखौल' जानाय जायो आरो बिनि अनगायै बेलेग गो खा बिदि मैगं बा फिथाइखौ जानाय जाया आरो नोंथां।
औ हब्ला नोंथांनि बारियावलाय नोंथां नोंथांनि बारियाव मा मा आबादफोर दा गायनानै दङ।
मैगं थाइं आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा मैगं थाइगं हिसाबै जोंना दा दङ थास' दङ। ओमफफ्राय बिदिनो मा होनो लेस्रा फिन्दि बेफोरखौहाय ना जोंनि बारियाव दं होननानै बुंनो हायो आरो। मै मैथा गोजा मैथा गोखायफोरखौ औ थास' बिबार बेबो माने जों न'आवनो। गायनाय जायो आरो माने जानो थाखाय औ।
औ
आरो बिनि फिथाइ सामथायाइ हिसाबै जोंनियाथ' मा होनो होनो नारेंखल औ सुमफ्राम बेफोर दं आरो दा। दाथ' दा बेनिनो सिजोन नालाय नङा होमबा नोंथां।
उ
औ नोंथां होमबा औ जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां जों सावरायनायखौ दोनथ'लायनोसै खोमा माब्लाबा सम मोनबा रायजलायफिनसिगोन नोंथां औ दे।